अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ जों दिनै बेरायनायनि सायाव सावरायनोसै।
सावरायजायो नोंथां औ। दे होमबा। दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो।
उम अ जोंथ' बेरायनो बिराद मोजां मोनखायोना नोंथाङा मो मोजां मोनोना बेरायनो?
आ नंगौ नोंथां आंबो मोनो। बेरायनो मोजां मोनो जोङो।
आ माने बेरायबाथ' जो जोङो माने न'आव थाबाय थायोबा ओ जोङो माने ओ हें जानो नागिरो नालाय खर'फ्रा बेखायनो जोङो बेरायो आरोना। ओमफ्रायहायो औ। आरो बेरायनायनि गेजेरजों जोङो ओं गोबां गियान मोननो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै आरो जायगानि बारहावाखौ मोनथियो आरो। ना मिथिनो मोनो
औ नंगौ।
आरो ओ बेरायनायनि गेजेरजों जोङो माने गोसोआव सान्थि मोनो रंजानाय मोनो। बेरायनो मोनोबा आरोना।
नंगौ।
आरो नोंथाङा ओ नोंथाङा। बहा बहा बेरायनो मोनखो माने बेरायहैखो
औ आं बेरायदों एसे ओ खाथि खाला जायगाफोराव माखासे जायगाफ्राव बेरायबाय। बा जोंनि आसाम राय जोंनिनो ओ माखासे ओ जिल्लाफोराव बेरायदों जेरै जिल्लानि माखासे जायगाफोराव जेरै तेजपुर ओ जरहाट, क'क्राझार, आ ओरैजाय आरो बे उम क'क्राझार बेरायदों ओमफाय बाक्साफोराव बेरायदों गुवाहा थि बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव बेरायदों आरो माखासे ओमफ्राय बेरायनो बेरायनानै जोबोद गोजोन जै मोनो। हो मानोना माखासे मालाबा ओरैबायदि ओ फोनि जिंग प्रब्लेम माने थेनसन जायो आरोना बैफोर बैफोर थेन थ्रन जुदि जाबाय थानाय समाव जुदि जोङो बेरायनानै बेरायलाङोब्ला बा बबेबा दै मागर फट'सिप बेरायनानै ओ बारजा होयोब्ला माने गोसोफ्रा स्रां मोनो औ बाव-बावगारनानै माने बैफोर दुखु खस्थ' बा टेनसनफोरखौ बावगारनो हायो आरो औ
जोंथ' ओरैनो न'नि खाथि खालायाव बेराय बाथ' माने जोंनाथ' खाथि खालायाव बेरायोबा गिनांगौथ' जेबो गैयाना माने औ ओरैनो ओ जायगाफोरावनो बेरायोबा जेबो गिनांगौ गैया ना नाथाय बेलेगाव बेरायहैबाथ' जों सांग्रांथिबो जानांगौ जानानै फैयोना जोंनि थाखाय माने लामायाव सामायाव आरो हजों थाहैनायाव आरो जानाय लोंनाय आरो जानाय लोंनायाबो जों जेरै जायो बेलेग जायगायाव थांनानै जोङो बेबायदि मोनजाहैयाबो जानो हागौ ना दा नोंथाङा बिनि सायाव जेन'बा बेरायहैनायनि सायाव जोङो बेलेग जायगायाव जुदि बेरायहैयोबा जोंनि जायगाखौ गारनानै जुदि गोदान गोदान जायगा नाय नायनो थाङोबा बेलेगखौहाय माने बेलेगनि आबहावाजों गोरोबहैनोब्ला आरो ओ जोंङो थांनाय लामा सामायाव आरो हजों बेलेग जायगानि ओ जायगानि बारहावाजों माने खाबु जाहैनांगौ जायो नालाय। दा नोंथाङा बेनि गेजेर राव मा मा सांग्रांथि जानांगौ बेखौ सानो?
औ नोंगौ जोङो ओ बेरायनो थांब्ला जोङो जोबोद सांग्रांथि बो जानांगोन ओ नङाब्ला जोंङो माखासे खै खैफोदाव गोलैनो हा औ ओ बेबायदिनो जोंङो ओ जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों एसे सांग्रांथि जानांगोन। ओ जाहा हाथे जों जाय बुस्थु माने जानायाथ'ओ गोबां जायगा लानानै जायगा जोङो माने आलादा आलादा जायो गोरोबलाया ओ जों जों खायसे बुस्थुखौ जोंनाव जों जायो। नाथाय बै जोंनियाव जोंनि ओनसो ओनसोलाव जायै माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ माने बै गुबुन मोनसे जायगायाव थाङोबा जोङो बिसोरनि जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंङो जानायफोराव सांग्रां नङाब्ला जों बेखौ जाफ्लाङोब्ला जों माने ओ जों जाफेरि नालाय जोंनि देहायाव जुदि हाबोब्ला जों माने खहा जानो हागौ आरो माबा मोनसे जेंना नुजानो हागौ। थिग बे जानाय लोंनायाव जोङो सांग्रां जानांगौ। लोगोसे जोङो ओ ओ दावबायलांनाय समाव जोङो ओ गारिजों थांङोब्ला बा गावनि गारिज जों बास‌आ कार जों थांङोब्ला जोङो बेयावबो जोङो ओ थांनाय समाव लामानि ओ जाब्रबथायफोरनि। फ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो मोजाङै ओ स सामोलैजों गारिफोरख खौ सालाय लांनांगोन। ओ लोगोसे ओ ओ बेबायदिनो ओ जाहाथे जेबो जाया। माने मोजां मोजां जै ओ जाय जायगायाव थांदों बेसिम मोनहैयो। बेयावबो जोङो सांग्राङै थांनांगोन लोगोसे बै जायगायाव ओ थांनायनि उनाव मोनहैखांनानै
उम।
बेरायनायफोराव माने बबे जायगाया ओ मोजां ओ बबे जायग गाया माने गासैनि थाखायबो ओ माने रैखाथि गोनां। बे रैखाथि गोनां माखासे जायगा फ फोरावसो माने बिसोरनिफ्रायब ओ सोंनानै मिथि इनानै। थांनांगौ। बेरायहैनांगौ आरो। जाहाथे बबा बबा जायगाया माने गोबां ओ खैफोद गोनां जायो। ओ मानसिनिफ्राय बा माबा मोनसे ओ मिथिंगानिफ्राय बा जिब जुनारनिफ्राय जोङो बिफोख खौ सिगां मिथिग्रोनानै बा बिसोरनि ओ जायगायारि मानसिफोरनिफ्राय सोंनानै लानानै जोङो बैफोर जायगाफोराव दावबायहैनांगौ आरो आंनि बायदिबा बैफोरखौ माने बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाख नोंगौ। उम।
माने जोङो थांनायनि सिगांबो माने जेराव जों थांगोन। बे जायगाखौहाय मोजाङै माने बिजिरनानै नायग्रोनाया मोजां आरो ना माने। मोनथिनानै लाग्रोनाया मोज जां आरोना। थांनायनि सिगां आरो लामाफ्राव सामाफ्राव थांनायावथ' जोङो सांग्रांथि थाखानांगोन। आरो अबेबा जायगायावहाय थाङोबा जे बिसोरो अबेबा बबेबा जायगायाव बिराद सिखावबो दङ ना? खावोबो बेग सिख'यो आरो फैसा माबा माबि खावनानै लाङो।
नगौ
बेफोरनि थाखायबो गिनांगौ जानानै फैयो आरोना।
औ नंगौ नोंथाङा माने दावबायफेरबाय नामा आसामनि बाहहेराव? बायजो रायजोफोराव दावबायबाय नामा नोंथाङा?
थांबाय बेनोथ' थांनानैथ' थांनानैथ' बिराद मोजां मोनदों नायनानै माने गोसोफ्रा सान्थि मोनो माने दसेबाबो जोङो गावखौनो गाव बावगोमायो आरोना नायनानै ओरैबायदि ओ
माने ओ आंबो बिदिनो ओ खाथि खालानि मोननै मोनथामसो रायजोफोराव दावबाय जेरै मे मेघालय अरुनााचल उम सिक्किम वेस्ट बेंगल फोराव दावबायदों आरोना माने ओ अरुणाचल आरो जों ओरै मेघालय सिक्किमफोराव माने बांसिन मोजां मोनो आरो दावबायनानै मोन्ना हाजो ओमफ्राय आरो लोगोसे अुरुणाचल लाव थाङोब्ला जोङो थान्दा गुसु गरम बोथोरावबो ओ औ मेघालयावबो जों गुसु मोनो।
औ
बेबायदिनो माने हाजो एकदम गोग्गो माने आबहावाखौ जों मोनजायो। बिराद मोजां मोनो आरो बेरायनानै हाजो सायाव जोङो बेरायनानै ओ बिनि सिनारिफोर खौ नुथायफोरखौ नुनानै आ गोस
औ आरो जेसेबां औ जेसेबांनाखि बे ओ टाउन सहरावहाय जेबायदि बार मोनजायो बेफोरावहाय थांबा हाजो एरियायाव थांबा ओ मोजां फ्रेस बार मोनजायो ना? बारहावाफ्रा मोजां
औ। नंगौ।
औ नोंथाङा माबा बुंदोंमोन ना एसे सिगां?
औ आं माने एफोरखौ होननो नागिरदोंमोन ओ थिक जेरै मेग मेघालय आरो उरुना उरुणाचल बेबायदिनो जोंङो सिक्किमाव थांबा बे एखे। ओ नुथाय बेखौ नुनो मोनो आरो बिसोरनावबो माने ओ गोबां हाजो हाजो सा सा लामाफोरा। ओ जायगाफोरा हाजो जो माने ओ नायनो बिराद समायना नुयो आरो।
औ।
उम बेबायदिनो
हजोंथ' बरफ बरफबो दङना?
औ जोङो औ अरुणाचलाव थ जोङो बरफ नुङो माखासे जोंङो माखासे जायगायाव ओ माने जोंङो जोमैजों समान मोनहैफायो। गोजौआ थिखिनिया जोङो माब्ला ओमफ्राय माखासे दङ जोङो ओरै बरफ फुरा गासिबो बरफ जाजोबो
औ।
गुसु बेबायदि आरो।
ओरैनोथ' नोंथांया हजों बेरायहैनानै माबायदि मोनदों माने माबायदि मोना मानि नोंथांनि दासिमाव बेरायनायाव माबायदि बेखौ फोरमायनो हागोन नोंथाङा? जेनबा नोंङो बेरायहैबाय दाबनै दाबथामथ' नोंङो बेरायहैबाय ना दाबसेल' बेरायाखै थ' नोंथाङा जे बे मोननै मोनथाम जायगायाव बेरायबायना थ नोंथांनि साबसिन माने जेरावहाय थांनानै नोंथाङा ओ‌ साबसिन मोनदों आरो ना माने ओ मोनसे गोसोआवहाय बिराद मोजां मोनखांदों आरो ना मोनसे जायगा बिदि जायगाफोर दं नामा? मा नोंथांना?
दङ। ओ जेरै अरुणाचलाव आं मोन नोंथां ओ जायखौ जिर' बेलि ना ओ मा ओ बे होनोमोन बिदिनो होनोमोन नामा आंनोसो बावलायलांबाय गोबाव जाबाय नालाय थांनायाबो एसे जिर' जिर'
अ जिर'
औ जिर' जाययाव माने एकदम जोङो एकदम थिखिनियाव जाहैयो आरो जों बेयाव ओ माने जोमै जोमैनिबो गोजौआव जों जाहोयो आरो औ फेस्टिभेलबो जायो औ माने जोमै जोमैया जोंनि गाहायावसो थालाङो आरो ना
औ औ जोमैनि गोजौआव आर ना औ जोमैजों समान माने जोमैखौनो दांनो मोननाय बायदि जायो आरोना ओरैनोथ' मोना दांनोथ' मोना औ औ होबा नोंथां औ
याव उम।
ओमबा नोंथां दिनै बाहाय दोनथ'नोसै
औ औ दे नोंथां आब' दे औ